हेलौ हेलौ
औ
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों दे नै
ओ मा खालामनो नों थां
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ र'
अ
नोंथाङालाय?
आंबो बिदिनो जिरायनानै दं दा।
औ ओंखाम जाबायना नोंथां?
ओंखाम जाखांबाय दे नोंथां। नोंथाङा जाथ जाबाय ना? आदसा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन । औ जों बिबारनि सायाव एसे सावराय जागोनना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां ।
अ दे होमबा आं जागानोसै एसे ।
औ दे नों नोंथाङा जागायना होदो दे ओमबा ।
आदसा जों बिबार बिबारफोरखौ जों बायदि बायदि रोखोमनि गोथार सान फालिथाइ फुजा फोरबो बायदिफोराव बाहायनाय जायो ।
औ औ
दिनो जोंनि सोरगिदिं जों गोबां बायदि बायदि रोखोमनि बिबार बायदि बायदि गाबनि मुंनि बिबार मोननो हायो ।
औ
बे बिबार बा बिबारफोरनि मुंखौ बुंनो थाङोब्ला जोंथ' गासैबो बिबारनि मुंखौ बुंना फोजोबनो हाया ।
औ औ
जोंनि सानफ्रोमबो नुबाय थानाय बिबार ज'बा बिबार, गलाप बिबार, आरो गेन्दा बि बार बायदि बायदि थायो । खायसे बिबारा दैयाव बो थायो खायसे बिबारा मेसेंयाव बारो। खायसेया अराय मा बारबाय थानाय बिबार खायसेया दै ज्लांआव बारो बेफोरबायदिनो बायदि बायदि थायो । नोंथाङा एसे फोरमायना होनो नामा? बिबारफोरनि बागै ।
औ बिदिनोथ' जोंनि सोरगिदिं नुबाय थानाय बिबारफोरानो जेरैबायदि नोंथाङा सिगाङाव बुंलायनों बुंलांनाय बायदिनो । जबा गेन्दाय, आरो बिब्दिनो ओ फुल फुल बारालासिनो खायसे खायसे जोंना बिलाइ बिलाइजोंबो बिबार बिफां थायो नालाय औ बे फोरबायदि आरो ओ जेरैबायदि आरो जोंना डिसेम्बर टाइमआव बारनाय
अ
गुबैयैनो डिसिम्बर बिबार बिदि मुं होनाय जादों आरो ।
अ
आरो बिब्दिनो गोबां रोखोमनि बिबारफोर दङ ।
औ
आं नुनाय बायदियै जोंनि ओनसोलाव बारबाय थानाय बिबारफोरानो जाबाय ज'बा, खाटनटा बिबार, जों मोनसे बिबार दङ आरो बेखौ माने जोंनि ओरैनो खुगानि रावजों बाहायनाय बेखौ ओंखाम संनाय टाइम आव बारो जे होनो ना
औ
बेखौ दाउस्रि आइथिं बा रान्दिनि बिबार बिदिबो बुंनाय जायो आरो
औ औ आरो खायसे बिबारा हराव बारनाय जेरै सेवालि बिबार सेफालि बो बुङै मिनथिनाय जायो आरो जेरै जों बांसिन मोदोमनाय मोननाय बिबार रजनि गन्धा मुङैबो मिथिनाय जायो
औ
बेफोरबायदिनो जों बिबार बागानफोरनिफ्राय जों बिबारफोरखौ लांनाय जायो दाब दाब जायगायाव जेरै थाव साब बोन सेम्फु मोदोमाव फुनग्रा बायदिसिना बानायनाय जायो बिबारजोंबो उम खायसे खायसे बे बिबारखौ जों दैयावबो मोननो हायो। नङा होनसाय जेरै फामे बिबार मेथखा मेथखा बिबार थब्ल बिबार बिबारफोरखौ खायसे बिबारखौ ओंख्रिबो जानाय जायो बा ओंख्रि जानायाव बाहायनाय जायो। सेपालि बिबार बेखौबो मेथखा बिबार बेफोरखौ जों ओंख्रि जानायाव बाहायो। बिबारफोरखौ आरो नोंथाङा बिबारनि बागै मा मा मोनथिबावो
अ बिब्दिनोथ जोंनिया गोबां रोखोमनि बिबार दङ।
औ
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों बेफोरखौ गोबां रोखोमनि बाहायनो हायो आरो जोंनियाथ हाबा होनब्लाथ जोंना बिबारा जोबोद गोनांथार नङा होनबा होमब्ला ओ हाबा फोरबो जोंनि थानसालि ओ जेरैबायदि मायबाफोर मन्दिरफोराव थांनोब्लाबो जों जोङो जेबो लाङाबाबो जों बिबार बिबारफोरखौ लांनाय
औ बावनाय जायो बिबारखौ औ ।
बावनाय जायो बिबदिनो हाबायावथ' जोङो ओ हिन हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ जोङो हाबा खालामनाय समाव जों बिबार मालाबो गानहोनाय जायो आरो
औ -औ
औ आरो बिब्दिनो जोङो हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ जों बिबार सारनाय
औ
बेफोरावबो बाहायनाय जायो आरो आरो बिब्दिनो जोङो गोबां बिबारजों जोङो जेरै बायदि धुप धुपफोरखौबो बानायनो हायो आरो धुप ओ जोंनि राननाय बिबारफोरखौबो जोङो फोर राननानै बेहाय जोङो गोबां मोदोमग्रा बुस्थु लगायनानै जोङो बेहाय ओ धुप धुप बानायनाय जायो आरो
औ -औ
औ
बिबारनि गाबाथ' गासैबो एखे जाया। बा मोनसे मुंनि बिबारखौनो जों बायदि बायदि गाबाव नुनो मोनो। जेरै बुंनो थाङोब्ला गलाब बिबारखौनो जों सानफ्रामबो मेगजों नुबाय थानाय बे बिबार गलाब बिबार मुंनि बिबारानो बायदि बायदि गाब जों नुनो मोनो जेरै गुफुर, गोजा बेबायदिनो गोमो बायदि बायदि गाबाव थायो। बारसे बिबार बार मिथिनाय बिबारानो नों-नोंथाङा नोंथांमोनहानि न'आव आरो मा मा बिबार दंबावो?
ओ जोंहानि नआवथ' बांद्राय बिदिनो गैसोया आरो
अ
बिदिनो जोंनियाव नुनो मोनबाय थानाय जेरैबायदि जबा बिबार गेन्दाय बिबार आरो बे दिसिम्बर होननाय बिबार बे बो दङ ओमफ्राय आरो बे जोंनि खुगानि राव जोंनि माने खुगायारि राव बेखौ जि आइ टेग बिदि बुंनाय जायो आरो बेखौ लिर नायाव मा बुं आं मोनथिया बेखौ। ओ बे बोदोङो आरो रान्दिनि बिबार
अ अ।
आरो बे मा होनगोन बेखौ जोंनि बे बिबार बारालासिनो जोंनिया बिलायानो
औ औ औ बिलाइ बिलायानो बिबारनिबो महर लानानै समायना जाहैयो ओं जों बिलाइ खौनो बिबार बायदिबो नुयो
औ बेखौ माने जोङो लामाफोराव गायना होबा जो बोद मोजां नुयो आरो
औ औ औ। ओरैनोथ बिबारफोरा थायो बाद जोङो ना थाय बिबारखौ मा मुङै गाब ज्रियो बेखौबो मोजाङै मिथिया खायफा खायफा जाय जायगायाव बेलेग मुङै आलादा मुङै गाबज्रिनाय जायो जोंनि जायगायाव आलादा मुङै मोनथियो बेफोरबायदिनो आरो
उम नोंथाङा नोंथांमोन हानाव थानाय बिबारफोरा मा मा?
जोंहानावथ बेबायदि दिनो जबा बिबार जबा बिबाराबो गोजा गाबनि दं गुफुर गाब नि बेफोरबायदिनो आरो बे घिउ गाबनिबो दङ।
अ
फाय बे सान बिबार
औ
दाउस्रि आइथें मुङै मिथिनाय जायो आरो बे जों दाउला खुुमुर मुङैबो मि थिनाय जायो बेनि बुङाबा मा एख' मिथिलाय लाङा औ। बे जा गाबज्रिबाय थायो बुंबाय थायो बेखौनो बुंनाय जाबाय।
नायजायो आरोना जोंनि खुगानि रावजों आरो खुगायारि रावजो जों लिरनायजोंथ जोंबो मिथिजोबा। मा माबा बुंनाय जायो।
आरो गेन्दा बिबार बेबोथ' बयनियावबो थाखाथारो। बायदि बायदि गाबजों मोनो बेखौबो।
होम नोंगौ। आरो बे गेन्दाय बायदिनो दि मोनसे बिबार थाबावो बेखौ मा होनोथाय आंबो बारा मोन मिथियालै बेखौ।
औ औ।
बेबो दङ' आरो
जों सानफ्रामबो बिबार खौ नुबाय थायोबा मोजां नाङो बिबार बागान बेफोर बायदिनो नायनोबो मोजां नाङो बयबो समायना नुयो आरो बिबारफोरा थाबाथाय।
औ।
जों न'आवबो बिबार थायो आरो मन्दिरफोरावबो जोङो बिबार गायनाय बिबारफोरखौ नांगौबाथाय न'आवनो थाबाथाय मोनो। माला सुनो गेन्दा बिबारनि माला जोबोर समायना नुयो। गलाब बिबारनि माला
ओ नोंथां बे खोफौ बिबार जे होनो ना
औ औ बैसागुआव बारनाय।
अ अ बेखौ माने जोङो मा समाव लानाय जायो?
बेखौ जों बैसागुआव बाहायो बांसिन बुंनो थाङोबा बेयो बैसागुआवसो बारो। बैसागु बैसाग बो थोरा जेब्ला सफैयो होमब्लाना बे बिबारा बारो। औ बेखौ जों बैसागु मोसा सानाय बा अबावबा मोसानो थांनाय समायना नुनो थाखाय जों बेखौ खानाय फेथराव बाहायनाय जायो। समायना आरो बांसिन समायना नुहोनो थाखाय बे बिबारखौ जों बाहायनाय जायो। आरो जेरै फामे बिबार थब्ल' बिबार मेथ'ख खा बिबार बेफोरबो जोंनि बे बोरि हायाव जाया बेयो बेनो नांगौ दै हाब्रु दै हाब्रु थायो बेयाव बे बिबारा गारनानै होबा बा अबेबा अबेबा ओरैनो हारसिंबो रजयो ब्रे मेथ'खा फोरा बेफोरखौ मोननो थाङो जोङो आरो खायसे बिबाराव ओमफ्राय मा बारबाय थायो बोस सोराव बारबायानो थायो माने बियो जेरै जबा बिबार
औ जबा आरो बे मदाउ स्रि आयथें होननायखौबो जों माने जिनै खौ नुनो मोनो आरो
औ माने दाउस्रि आथिंनि थाखाय आरो बांद्राय दै नाङा बे फ एसे बोरि जायगायाव थाबाथाय बे मोजांसिन जायो गासैबो बिबारनि सुबिदायानो बेलेग बेलेग जायो आरो गेन्दा बि बिबार बेबो बांद्राइ दै मोनबाथाय थैलांनो नागिरो बेनो इसे गोरान जायगा नांगौ जेरै गोजां बोथोर गोजां बोथोराव जों गेन्दा बेबारखौ बांसिन मोननो हायो
औ औ
बेफोर बायदिनो
औ
बिलाइ बिबारफोरनि मुंफोरखौ मोननैसो बुंना होनो हागोन नामा?
माने बिदिथ' आङो बिदिथ' आङो माने बे खौनो जोङो बिदिनो बिबार होननानै बुंनाय जायो खिन्थु मा रावजों बेखौ बुंनाय जायो बेखौ आं मोनथिया दे
औ बेखौ जों बेरा हिसाबै लामा सेर सेर गायना दोनबा ननि सोरगिदिं समायनासिन नुयो औ सारि सारि गायना दोनबा।
जेब्ला नफोराव बिबार बारि थायो अब्ला जोंनिया जेब्ला गोसोफोरा उ मा होनगोन बेखौ गोसोफोरा जेनेबा जोंनिया जवा जवाब्ला जोङो सोरखौबा रागा जोङोब्ला। बिबार बारिफोर खौ नायब्ला माने जोंनि गोसोआ गोजोन मो नो आरो।
बिदिबा जोंनि समाबो जानानै फैबाय दोन्थ'नोसै नामा? औ गोजोन्थों नोंथां औ।